हेलौ
खुलुमबाय
औ खुलुमबाय फरायद एक्जामनि
उम एक्जामनि मा फरायनायगौ थाय
फरायदो मा मा फैयो
फैनायखौनोथन मिथिया दे बुंदो फिथाइ सामथाय मा मा जायो मा लोङो मा फिथाइ जायो मा लोङो
दिनै जेबो फिथाइ सामथायाइ गैया जोंनाव
लिसु मोनजाबाय
मोनजयाखै
मानो
बिफाङा गैजाया जोंहा
बायनो होनोहाया
हाइब्रिद-हाइब्रिद बिखां बायना हरदो दे।
नैबेयावनो आरो
ओमफ्राय बेसे लायो बेसे लायो हाइब्रिद लिसुवा?
मिथिया आंबो गायफैनो लुबैदों।
आं खोलोमसो होगौमोन ओमफाय सोरनावहाय बिदि मोजां गोदै लिसु दं?
जोंनि बिमायं नाव बेगराबो फिसा फिसा खिन्थु जि गोजौ गाहायाव दालाय गैया।
ना गा बोरै खोलोमहोनांगौ बिदिखौ गा खोना सोरखौबा गाखोनानसो खालाम होनांगोन।
फैसा थाङो
हा
फैसा नांगौ बिदिबा
औ माथो होननो बिदिनोसै। बिफां लाइफां गायनाय माया? मिथियाले बै नार्सारियाव मोनगोनदां
ओमफाय थगायोना जानो।
ओम
गोखैसो जाफैयो।
जौनिया देरस होनदोंमोन खोमा
हम?
थाइजौनिखौ देरस होनदोंमोन खोमा।
ओ बायनानै गायनां सिगोन नङाबा मोनजाय नंला जोङो बोस दस बोसोर उनावबो
बेखायनोथन माथो होनबावनो आरो दामफ्राथ आयै दाहोनसै।
रांखौनो होनो हाला।
दाबल जासिगोन दस बोस सोरनि उनाव आरोबाव। गायनानै लाखा दानो।
गायनांसिगोन माथो होनबावनो उम
माथो दिनैना
माया?
जाग्रा आदारफ्रा
दिनैनि जाग्रा आदाराथ आं मिनथिया इसिङाव हाबहैनाय जायाखै नालाय।
आयु मानोथो हाबहैयाखै दिनैलाय।
माबा बिदिनो हाबहैनाय जाथ'वाखै आरो ओम ना आवनो थाबाय थायो ना अबेबा अबावबा थाङो?
सेनेयल बाद मेगाजिन
आयौ दे फरायनानै खिन्थादो
टु थउजेन फिफटिन
उम
जों बा थाखोनिमोन
उम बा थाखोआवमोन जों औ
दाइन दाइनथाखोयाव होनाय माबाया दाइन नङा स्निसो जागोना आब' खरिनामोना?
उम औ ओहो बेखौनो नायबाय नोंहा
औ बिसोरनो लिरदोंबा नै मालाय आयु नै जेसमिन बसुमतारी
नायदो दे
लिरनाय दङ
फरायदो
बिमा बिफा आरो गथ'नो मालाय हनै
आयौ फरायदो दे
था खोनासंनोबा नै
ओं दे खोनासंहोदो
बिमा बिफाया जोनोम होनायनि उनाव
ओम
फिसाखौ उदैनिफ्राय उदैनिफ्रायनो अननाय होनो होनानै आलो आलो खांनानै गिदिर गोलाव मानसि खाला
आलो आलोथ' जायाखै दे बुंदो
ओमफ्राय मानोबा नै माबायानो मिस्टेक मानसि सिफिलिंयाबो मिस्टेक खालामिना सानो नो खालामनो सानो बेसो जागौमोन बे बिमा बिफाया फिसा ओम
ओमफ्राय?
जोनोम लानायनि उनाव गथ खौ जोबोर दुखु जार्लानि गेजेरजों गावनि आंगो रावखौ बिमा बिफाया लासै लासै फोरों
नायाव दुखु जारला नांगौ नामा फोरोंनो थाखाय
हो
राव फोरोंनो थाखाय दुखु जार्ला जायो
औ मालाय दुखु जारल्लनो हनै रोंबोनाय जायोनो लासै लासै फोरोंबोनाय जायो आरो थाम ब्रै बैसोआव बिमा बिफाया जोंनि बिमा राव थुनलाइ बिजाब फोरोंनो आखाइयाव लायो आरो बा बोसोर जानाय लोगो लोगो उदिप फरायसालियाव नाम दैखांहोयो जोंखौहाय माथो ब्रैयावनो सोआ
माखौ
आंथ ब्रैयावनो हाबदोंलै
औ आंबो ब्रैबो नंबावा ब्रैबो जास्लाबावाखै थाम खावसे
औ जोंनि बिमा बिफाया गथफोरखौ लानानै प्रिथिबियाव थांनानै थायो अवाव।
अबावथो थांनानै थागोन होनोमबालाय पृथिबियाव थाङाबा।
मार्स माहोनो
ओ।
बृहस्पति ग्रहआव मोन थांनानै थागोन होन।
माबेलाय?
मिथियालां माथाय।
बृहस्पति ग्रह बृहस्पति ग्रहआलाय बिस खौसो बिस्थिबारनि ग्रह नांनायखौसो
ए।
मिनथियाहां बेफोर बेफोरबायदि। बुस्थुखौ आहा जेबो मिन्थिया।
दालाय मंगल ग्रहआलाय मास नङा होनदो
मिनथियाहां। ए बिदिसो आं मिथियालै प्लेनेटफोरखौनो मिथिया आङो।
बिमा बिफा आ सानो गथफोरा इयुनाव मोजां जानायखौ हास्थायो नो मालाय।
औ दे ओमफाय
नङा होनबा?
नंगौ नंगौ।
बिमा बिफाया माब्लाबा माब्लाबा गथफोरनि गोरोनथि मावनायाव बुंनाय जायो।
उम।
बेथ सानफ्रामबोनिखा।
ओम।
आरो लोगोसे रायनाय जायो आयु हाबाब
ओम रायखायो सानफ्रामबोनिखा गोदान खोथा नंला बियो।
गथफोरनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थांनायाव गथफोरा बिमा बिफाखौ गोरोन्थि साननानै लायो।
लाया लाया लाया। गोरोन्थि लाया।
खायफा खायफा गथफोरा साननानै लायो। आंनि आइ आफाया मानो रायबाय थायो
जोङो जोंबो मालाबा राइट जायो जों फोरोङो जोंनिखौ नाथाय खोनासङो बांद्राय देरबाय देरबाय होननानै बुङो
ना आंखौ मोजां मोना? आंखौ थैया आंनि आइ आफाया बिब्दि सानैनि हनै आयौ
लु आलु न
मानो बिदि साननांगौ बे
सानो सानो बिदिनो जालांबाय बिदिनो थन्दाइ संसारा
नानै गथ फोरा गोसो सिङाव गाज्रि मोन नोंनियाथ नंगौ खायफानियाव
नंगौ नंगौ
नों जोबगौ बेफोरो
आरो गाज्रि लामायावसो आगान सुरलांनायखौ आं नुनो मोनो
मै नं नंङा नंङा नंङा
आं साननाय बादिब्ला बिदि साननानै लानाया गोरोन्थि।
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो इयुनाव गावखौ लांनो हानाय नङा दुखु जारला आगान सुरनायसो जागोन।
नंगौ
आं थानो जोंनि बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ मोजां जाथों होननानैसो रायो।
नंगौ नंगौ नोंनाया नंगौ मालाबा खिन्थु जाद्राया आरोना
बिमा बिफाया गाव गाव फिसाफोरखौ माब्लाबा गाज्रि जाथों होननानै राया।
आ
बिमा बिफाया जाबाय गथ'फोरनि मोजां लामाजों आगान सुर होनाय
उम
आं नुयो। बयबो बिमा बिफाया मोजां लामायाव थांजानो लुबैखायो। नङा होनदो।
नंगौ नंगौ नंनाया नंगौ।